हेल'
औ
औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों औ माबोरै दं नोंथाङा?
मोजाङैनो दं नोंथाङा
औ आंबो मोजाङैनो दङ।
औ
औ औ दे जों दा बैसागुनि एसे सावरायनोसै बैसागुनि बागै औ बैसागुआव ओरैनो मा सानसिम बैसागुखौ फालिनाय जायो?
औ बैसागोखौ जोङो औ खोनादों बैसागोखौ जोङो ओ सानस्नि लासे फालिनाय जायो गिबि बैसागुखौ जोङो मोसौनि बैसागु बैसागु महरै फालिनाय जायो नैथिखौ मानसि महरै। आरो थामथिखौ सैमानि महरै आरो ब्रैथिखौ अमानि आरो बाथिखौ दाावमा-दाउसा फारौ
औ नंगौ दाउ फारौफोरनि औ दे
औ आरो दथिखौ बागि खुरमाफोरखौ लोगो हमलायनो थाखाय जों बैसागुखौ खुंनाय जायो। बेनिफ्राय बैसागोआव माबायदि रं
जोङो मोसौ औ औ नंगौ।
औ
मोसौखौ जोङो जेनेबा मानि थाखाय थु खैनांगौ जायो
औ मोखौ मोसौखौ रोङो बै मोसौ बैसागो सानखालि औ खोनादों खोनादों बोसौखौ जोङो मोसौ बैसागो खालि उम
औ नोंगौ
थुखैनायानो जाबाय बिसोरखौ जेनेबा
औ
बैखालि बिसोर
औ नंगौ
बायदिसिना बेराम आजारफोरा गैयाजाथों होननानै आरो बिसोरनि बिबांआ बांथों होननानै जों मोसौखौ ओ दैमा एबा बा बायदिसिना बिलोफोराव बै मोसौ बैसागुखौ
र' औ थुखैनाय जायो आरोना औ
लाव -फान्थाव हालदि दिगिलिथि बिलाइ बेफोरजों खुबै खुबै बा बुज्राव बुज्राव बेफोरजों थुखैनाय जायो बिसोरखौ बिनि उनाव बिसोरखौ उदाङैनो एंगारना होनाय जायो। औ
औ नंगौ बिसोरनि मोदोमाव गोसोम गोसोम गाब फोननाय जायो नंगौना औ
औ औ नंगौ बेखौ जाहाथे बे बैदिन खालि गुबुन माबाफोरा जुनारफोरा नारसिननो हाया बा गोहोम खोख्लैनो हाया
औ नंगौ
दागोखौ फोन
औ नंगौ बे गोसोम गोसोम गाबफोरखौ ओ खान्थाफोरनिफ्राय औ औ दे बुंलाय औ खोनादों ना? औ खोनादोंना नोंथाङा? खोनादों ना नोंथांआ? हेलौ हेलौ खोनादों ना?